औ खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ गिबियावनो नोंथांसिम गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिम
औ हेल नोंथां औ खोनो औ अब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जानो जाबाय ओ आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव ओ फंनैसो बाथ्रा सावरायनो नागिरदोंमोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां
नोंथां औ ओ अब्ला जोङो जोंनि जि बर'नि जि दोरोङारि खेला
औ औ।
बेफोरनि बागै ओ नोंथाङा आंनो फंनैसो ओ फोरमायहरनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन। ओ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि खेला होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा दिनै नायनो थाङोब्ला बर'फोरा बांसिन गोसो होनो गोनां खेलायाव जोंहा दिनै दा जोंहा नुनाय बायदियैब्लाथ' अ दिनैनि समाव बांसिन फुटबलखौ गोसो होनायखौ आं नुदों आरो
औ औ नंगौ नोंथां।
दिनैनि समाव जोंहा नोंगौ गुबुन गुबुन खेलाखौबो गेलेयो। नाथाय ओ बांसिनानो दिनैनि समाव फुटबलाव बांसिन गोसो होनायखौ नुदों आरो थेवब्लाबो जोंहा मा माखासे खारनाय होमबा जोंहा काबादि बेबायदि खेलाखौबो गेलेयो। आरो बेनि अनगायैबोथ' जोंहा ओ सिगांनि समनि बाथ्राखौनो फोरमायनोसै आं नोंथांनिसिम। ओ सिगां समावथ' जोंहा अ जों जेब्ला उन्दैमोन अब्ला बेबायदिनो जोंनि ओ माखासे जों ज' ज' गेलेबोनाय खेलाफोरखौ अ
औ आदा।
बेबायदिनो ज' ज'यै उन्दै समावहाय जायफोर खेलाफोरखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायनो सानदों आरो दा जोंहा जेरैबायदि उन्दै समाव जोंहा गरला गेलेनाय बा जोंहा रेडि गेलेनाय बा जोंहा थाखोमानाय गेलेनाय बेबायदि माखासे गोबां खेला गेलेबोदोंमोन आरो नाथाय दिनैनि समाव बैफोर खेलाखौ जोङो मा बियो जों गेलेनायखौ नुनो मोनला आरो आरो बैफोर खेलाफोरखौ दिनै लासै लासै फैयै फैयै मा मोनसेनिफ्राय मोनसे मोनसेनिफ्राय मोनसे बावगारलांनो हमगासिनो दं आरो ओद ओ दा जोंहाथ' खेलाखौ गेलेनो नांगौ जों ओरैनो माने ओ खोब नोंथाङा सासे गेलेगिरि जाथारनो हायाब्लाबो जों दसे सम खेला गेलेनांगौ। मानो होनब्ला जोंहा खेला गेलेनायनि गेजेरजोंसो जों जोंनि देहाखौ मोनसे थि गोगोम थासारियाव लाखिनो हायोबा जों मा जोंनि देहाखो गोग्गो महर लाखिनो हायो आरो जोंहा दिनै खेला गेलेनायजों जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनानै बेमार आजार जानायनिफ्राय जानगाराव दोननो हायो आरो दा आरो जोंहा खेलाखौ मानो गेलेनांगौ होनोब्ला सासे गेलेगिरिजोंबो सुबुं सम्पद जानो हायो ना। दिनैनि समावथ' जोङो खेला गेलेनानै गोब बां जौगानाय लाबोनो लाबोनो हादोंं समाज जोंनि हारिमु जोंनि हारि बेफोरखौ जोङो मोनसे सिनायथि होनाय गाव ओ सिनायथि होनो हानाय थासारिसिम सफैनायखौ जों नुहुरदों आरो बेनोथ' नों दाथ' गोबां खेला गेलेगिरि गिरि खोनाखादों नंगौ जानांगौ। दा जोंनि जायगायावनो ओ दिनै सासे फुटबल खेलेगिरि बर'नि मुंदांखा हलिचरन नार्जारि, दुर्गा बर' बेफोरखौ ओ बेफोर गासिबोनि नामखौ नोंथाङा खोनादों जानांगौ आरो जों सिनायखायोबो जानांगौ
औ
दा ओ बिथांमोना दिनै खेला गेलेनायजों लोगोसे जोंनि ओ बर' समाजनि बा बर' हारिखौ जोनो मोनसे सिनायथि होनाय महराव लाबोदों दा ओ बेजों लोगोसे गावनि न'खर आरो गावखौ फसंथानायाव मोनसे गोरलै लाहार गोरलै एकदमबारे राहा लामा होननानै बुंजायो जों खेला गेलेनायाव दा बेनि गेजेरजोंबो सासे गेलेगिरिया सासे ओ हायुङारि गेलेगिरि बा जोंनि हादोरा गेलेगिरि जानो हायोब्लाथ' ओ नोंथाङा मिथिखागौ सासे सुबुं सम्पद जानो हागोन होननानै दा जोङो खेला गेलेनांगौ आरो खेलानि गेजेरजों जोङो गावजों लोगोसे न'खरखौबो सामलायलांनो हायो नङा होनब्ला नोंथां दिनै दिनै सासे खेला गेलेगिरिखौ हादोराव जोंनि ओ हादोरनिनो ओ गभारनमेन्टआ नागिरो नङा होनब्ला दिनै खेला गेलेनानैसो सासे ओ हादरनि ओ हादोर बेंगिरि बा जोंनि हादोरखौ बरदाराव नेनानै जोंनि हादोरखौ रैखाथि होनाय बेबायदि माखासे फौजि ओ जानायखौ नोंथाङाबो नुदों जानांगौ नङा होनबा नोंथां औ बेजों अब्ला जोंहा बेसे गोग्गाथाव बाथ्रा नङा होनब्ला सासे गेलेगिरियाबो जे जोंनि सासे हादर बेंगिरि हादोरखौ रैखाथि होग्रा सासे सुबुं महर गसंथानो हादों नङा होनब्ला नोंथां
औ नंगौ थार
औ आरो जोंहाथ' दा ओ खेलानि सोमोन्दै आं गोबां रोंगौथि गैयाब्लाबो नोंथांनिसिम जाखिनि आं आंनि मोनदांथि बेखिनिखौ फोरमायदों नोंथांनिसिम दा आंबोथ' सम सम बिदिनो गेलेयो नोंथां नोंथाङाबो खेलाखौ गेलेयोना नोंथां
औ गेलेयो थारैनो नोंथां
ओ नोंथाङा मा मा खेला गेलेनानै मोजां मोनो
आं ओरैनो फुटबलखौ गेलेनानै बांसिन मोजां मोनो मानो होनबा जोंनि जे बांसिन फुटबलखौनो गेलेनायखौ नुयो आरो नोंथां
औ औ नोंथां दा जोंनिथिंबो आंथ' फुटबलखौनो गेलेनो मोजां मोनो जोंनिथिंबोथ' फुटबलखौनो खोब गेलेनाय जायो आरो गोबां दा ओमफ्राय नोंथाङाबो खेलानि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां थारैनो ओ नोंथाङासो जे जोंनि जि खेलानि बागै गोबां बाथ्रा बुंलांबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आं अब्ला जे जोंनि जि गोदो एबा आवगाय एबा जोंनि जि आबै आबौ मोननि जुगनि जि खेला बेफोरनि बागै माने फंनैसो बुंनोसै आरोना नोंथां माने बेखौ माने जोंबो ओरैनो मोननैसो मोनदों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ गोदो माने जेनेबा आगोल जोंहा खेलाखौ माने मोननै बाहागोआव गेलेयोमोन होननानै खोनानो मोनदों आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
माने जायखौ जोंङो ओ दैनि मोनसे आरो बोरिनि मोनसे ओरै बुंङो जायखौ जों दैयाव गेलेयो होनदों आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दैयाव गेलेनाया जाहैबाय जेरै जोंहा आमोल दिमोल
औ
उम ओमफ्राय सानस्रिनाय थब्ल'नाय एम्बु बारनाय नाय खर' दांनाय बायदि आरोना नोंथां आरो जोंहाथ बोरिनि खेलायाव जोंङो होननानै आं खोनानो मोनदों आरो नोंथां नाथाय आं गासैखौबो मिथिया ओरैनो मोननैसोखौ मिथिगौ आरोना नोंथां जेरै जोंहा गिबि खारनाय बारनाय बिनि उनाव दंबावो ओ काबादि रेडि औ गर गेलेनाय
औ नंगौ
आरो गिला गेलेनाय मा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ नगौ नोंथां
आमाय जुमायबो दंबावो नोंथां
नंगौ नोंथां
बायदि दंबावो आरो जोंहाथ' गोबां दंबावो बेखौ माने आंबो एसे एफाग्राब गोसोआव गैजोबा आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ औ दा बुंनो थांङोब्ला जोंनाव जोंनि जि दानि आथिखाल मुगा बेयाव माने बेफोर खेलाफोरखौ माने फ्राय गैलाानो होनजायो नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
मानो होनबा दा जोंनि आथिखाल मुगानि जे ओ लाइमोन एबा जोंनि जि गथ'फोर नंङा होमबा नोंथां
औ
बिसोर माने बेफोर खेलाखौ माने मोनथिनोनो मोनला
औ
दा बेफोर बिसोर बेफोर खेलाखौ माने मिथिनो होनब्लाथाय ओ बेखौ माने जि फरायसालिनि फरा बिजाब औ बायदियावसो माने मोनो आरो ना नोंथां दानि
औ नंगौ नोंथां
औ मानो होनबा जोंनि जाथिखाल न बेफोर खेलाखौ गेलेनायानो गैला नालाय बेफोरखौ माने दा जोंनि जि इयुन जोलै बेखौ माने दा जोंबो दा बेफोर खेलाफोरखौ जोंबो गोबांखौनो जों गेलेनोबो रोंङा आरो जों मिथियाबो नालाय नोंथां
औ नोंथां
बिब्दिनो जोंङो जोंनि इयुन जोलै बिसोरनोबो जों माने जों मिथियैखौ जोंङो जोंङो फोरमायनोबो हाया जाबाय हागौ औ जायनि जोंङो मोनसे मोनसे बिदिनो बावै बावै बावगारि बावगारि जोंङो। जोंनि जि गोदोनि जि खेला बेफोरखौ माने बावगारजोबलांङो आरो ना नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङाबो मिथिगौ जानो हागौ आथिखालाव जे मबाइलनि जुग नङा मथां औ जेराव माने जोङो एबा गोबांखौ नुनो मोनो जि मबाइलावनो जोंहा बायदि अनलाइन एबा भिडिअ गेम गेलेनायखौ नुनो मोन नङा मोनथां।
औ नंगौ नोंथां।
जायनि जायगायाव आं जोंनि ओनसोलनि मिथि आरो नोंथां जे जोंनि ओनसोल ओनसोलाव औ दाबा मोनसे गामिफोर दं जेराव माने जोङो गोबां बिब्दि लाइमोन सेंग्रा एबा गथ'फोरखौनो माने बिदि मबाइलनि भिडिअ गेम बायदि गेमावनो माने सानसेग्रा बायदि ग्राब जों माने गेलेनानै थानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदि माने गेलेबाय थायोब्ला जेबायदि जोंनि जि मोदोमा माने मोदोमखौ जे जोङो राफोद एबा खोरा खालामनो थाखायसो जोङो खेलाफोरखौ गेलेनाय जायो होनना बुंयो बुंनाय खोनानो मोन्दोंमोन आरोोना नोंथां।
बबाव नोंथां।
औ आरो बेफोरखौ मान गेलेयाबा जि जों बिब्दिनो मबाइल भिडिअ गेम बयदायावल' जों मोनसे जायगायावल' जोङो संनानै गेलेबाय था जोंनि जि मोदोमाव बायदिसिना बेराम आजारफोरा माने गोसार माने थाबाब दु मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेनिखायनो जोंङ खेलाफोरखौबो बिबदि भिडिअ गेमनि अनगायैबो जों माने जोंनि जि जा सोलिबाय थानाय खेला जेरै नोंथाङा द बुंदोंमोनना जेरै फुटबल काबादि बायदिखौबो माने गेलेनांगौ आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बि बेखिनिया नोसै आरो नोंथां।
औ नोंथां दा जोंनियावथ' नोंथाङा बुंबाय दिनैनि जा फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसन बेखायथ' दा बैफोर खेलाखौ जानगाराव दोनखाबाय नङा होनबा दिनै मबाइलाव गोबां बेस्थ' जाबाय भिडिअ' गेम गेलेनाय नङा होनब्ला दा बैसोर बैसोर गथ'फोरखौनो जोङो माने जों खेलाखौ गेलेहोनो हायोब्ला मोजां जायो आरो मानो होनब्ला
औन
फैबाय थानाय समाव देहाया जुदि गोग्गो नङाब्ला जोंहा थावरिनायाव माने गोलाव सम थावररायना थानायाव गोब्राब जागोन आरो।
औ नंगौस।
दिनै जोंहा थावरिना थानांगौब्ला जों जोंनि देहाखौबो गोग्गो महर लाखिनो हानांगोन। नङ होनब्ला जोंनि भिडिअ गेम गेलेनायजों जोंहा मा जायो जोंनि मेगन गननि पावारा अलरेडि जोंहा मा खम जानानै थाङो आरो जोंहा आरो बोराय सम जायोब्लाथ' हारसिंनो अट'मेटिकलि जोंनि मेगननि पावारा खमायखायोआनो। आरो बेजों प्लास जोंहा बेकिं भिदिअ' गेम नायनाय भिडिअ' नायनाय बा बायदि रोखोमनि जोंहा गेमफोर गेलेनाय बेनि जोहै जोंहा मा जोंनि मेगननि पावारा खमसिन जायो आरो। आरो दा जोंहाथ' ओरैनो जना थानाय लोगो लोगो जोंनि देहाया गेलेमलाङो नङा होनब्ला। जोंनि देहाया मेंनायखौ बारा खालामना लायो आरो बजबनाया बारा जायो। नङा होमब्ला आरो बेमार आजारखौ बांसिन बुथुमनानै लानाय जायो आरो। जों जेसेबांनो देहाखौ दलर दोनगोन एसेबांनो जोंनि देहायाव मा बेमार आजारा बांसिन सोफै सोफै जागोनबा बिदि बेमार आजारखौ बांसिन बजबनानै लागोन आरो।
औ नंगौ थारैनो।
बेनिखायनो जोंहा मा खेलाखौ साफ्रोमबो जोंनि इयुन जेनेरेसननि गेलेहोनो हायोब्ला मोजां आरो जोंहा मा साफ्रोमबो इउ-इयुन जेनेरेसन नङा साफ्रोमबो सुबुङानो मा हायोब्ला दसे समबाबो एक्सारसाइस खालामथारनांगौ आरो।
औ नंगौ थारैनो।
दा जोंनि